हेलौ
औ नोंथां।
औ नोंथाङा मा खालामदों?
अ आंथ' दा ओरैनो जेबो खालामनाय ओरैनो फ्रियावनो दंथ'यो नोंथां।
आतसा दे बिदिबा नै नोंथाङा फ्रियावनो दङबा आङो नोंखायजों सावरायनो होननानै फन खालामदोंमोन।
औ जागोन नोंथां।
ओ मबेइल फन आरो इन्टारनेटनि बिसय नोंथांजों फंनैसो सावरायनो हागोन नामा नोंथाङा सम दङ बोला?
औ हागोन नोंथां हागोन नोंथांङा आंनि रालायनायफोरखौ मोजां खोनाहैखादों ना?
खोनादों नोंथाङा औ।
औ दे नोंनिखौ मोजां खोनाफैदों।
औ नोंथाङाथ' मिथिखागौ आथिखालावहाय मबाइल फन आरो इन्टारनेट बुङोब्ला जोंनि थाखाय बेसेबां गोनां नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
जों ओ मबाइल फन आरो इन्टारनेट गैयाबोलानो जोंङो ओ दसेनि थाखाय माने लांदां लांदां मोनो माबा मोनसे खमानि खामानि ओ मावनो गोनां माबाफोरखौनो थाथ'नाय बायदि मोनो नङा होमबा
औ
दा दा मबाइल फनखौहाय जोंङो ओ लानानै जोङो मा मा खामानियाव जों मोजां बाहायगासिनो दङ? बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथाङा।
औ हागोन नोंथां। इदिनो माने मबाइल फन बा इन्टारनेट होननानै बुङो ओम गोबाङानो माने आथिखालाव मिथिखासै आरोना माने मबाइल फननि जोहोयै आथिखालाव खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ माने मबाइल फननि जोहै माने आथिखालाव माने गोबां रोखोमनि प्लेटफर्मफोर ओंखारबाय जेनेबा आथिखालाव माने बयहाबो माने न'खराव गंफा गंफा मबाइल बा स्मार्टफन बियो थाखासै आरो ना
नंगौ नोंथां औ
गंफ्रामबो न'खरफ्रा गंफ्रामबो माबायावहायनो माने मोनफ्रोमबो गामि बा सोहोर बा नोगोर बा न'फोरावनो माने साफा गंफा बा न'खराव गंसे बियो थाखायसै आरो ना माने आथिखाल बयनिख्रुबो ओ बयनिख्रुइबो गोनांथार। जानाय माने मोनसे जानबुं होननानै बुंजाबाय माने मबाइल फन गै मबाइल फन गैयाब्ला माने जोंहा जिउआव माने खाना बा आन्दायनांगौ होननानै बुंजाबाय आरो ना।
नंगौ नोंथां ओं
आथिखालाव माने बियो माने बयनिख्रुइबो न'खर न'खराव माने गोनांथार जाबाय बा जिउ दानायावबा नांथारगौ जाहैबाय आरो ना ओ जोंहा माने मबाइल फन गैयाबाबो माने आन्दायनांगौ जायो आरो ना।
नांगौ औ।
गोदो समाव माने मबाइल फन गैयैनि जोहै माने दाबसेनिफ्राय खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थानाय माने खौरांफोर सोंहरलायनोबा बेफोरखौ माने मिथिलायनो थाखाय मिथि मोनामोन आरो ना नाथाय आथिखालाव मा जाखो मबाइल फननि जोहै माने जोंङो दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थानाय सुबुं बा मा माबामोनसे खैफोदफोर जादोंबा जों बेखौ माने मबाइल फननि गेजेरजों सोंहरोब्ला जोंङो मिथिनो मोनो आरोना बे जोंङो बै जायगायाव थांनांगौनि गोनांथि गैलालया माने जोंङो मबेल जोंनो जोंङो मिथि मोनबाय आरो ना आरोबाव जोंङो मबाइल फननि जोहै माने मा खालामनो हायो आथिखालाव माने ससियेल मिडियानि गेजेरजों माने गोबां रोखोमनि बायदिसिना ससियेल मिडियाआव माने जोंङो गावनि नांगौ जानायखौ माने फोरमायनायनि गेजेरजोंबो जोंङो मोननो हायोबा गावनि जा रो थि जोंङो बेखौ देखायनानै जों माने ससेल ससियेल मिडियायाव माने गोसार होनो हायो आरोना। जा जोंङो बायदिसिना खालामनो बा जानाय लोंनायफोरनि बानायनाय आदबफोर खायदा फोरोंनोबा लेखा फोरोंनोबा माबा मोनसे रोंगौथिखौ दि खायनि थाखाय माने जोंहा ससियेल मिडिया मोनसे प्लेटफर्म ओंखारबाय आरो ना जायनि गेजेरजों माने जोङो ओ ससियेल मिडिया बा मबाइलावहाय हगारनानै जोङो फोरमायनो हायो आरो ना। आरो बेयाव थिग बिदिनो जोङो मबाइल फन बा इन्टारनेटखौ जोङो माने बाहायनो रोंबा मोजां बा बाहायनो रोङाबा मोनसे सोदोब दं आरोना माने मबाइल फनखौ ओरैनो जोङो इन्टारनेटखौ माने गोदाव सोराव बाहायोब्ला जोङो जोंहानो माने खहाबो जानो हागौ आरो ना। माने गाज्रियावबो लांनो हागौ आरो ना। आरोबाव जोंहा बाहायनो रोङोबा माने जोंहा मबाइल फनखौ जोङो मोजां रोखोमै बाहायनो रोङोबा माने जोंहा जौगालांनायबो मोनसे खाबु थायो आरोना, आरोबाव जोंहा बाहायनो रोङाबा जोङो गाहायाव गोलैयोबो आरो ना।
नंगौ
बेबायदिनो जोङो माने मबाइल फनखौ मोजाङै बाहायनांगौ आरो ना। बेखायनो माने मबाइल फन बा इन्टारनेटा माने जोंनि थाखाय गोबा जोबोद गोनांथार मानो होननानै बुंबा जोंहा आथि आथिखालाव माने एकउन एकाउन्ट बानायनो बा आधार कार्ड पेन कार्ड बायदिसिना बेयाव जोंहा मा नांगौ मबाइल फन नि नाम्बार नांगौ आरो ना सिम कार्डनि नाम्बार नांगौ जायनि गेजेरजों फोर बायदिसिनाफोर नांगौबा जोंहा मबाइलनि जोहैसो मोननो हायो बेनि थाखाय जोङो माने मबाइल फना जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार होननानै बुंजाबाय आरो ओ अब्ला नोंथाबो माने नोंथांनि मोन्दांथिनायबा बेखौ फोरमायनो होदो एसे दे।
नों औ नंगौ नोंथां नोंगौ नों थाङा जे जेखौ बुंदों बे थिगैनो नोंथां मानो होनबा मबाइलखौ जोङो मोजां खामानियावबो बाहायनो हायो आरो बेरा फारसे गाज्रि खामानियावबो बाहायनो हायो नोंगौ मोजां बुंनो थाङोबा जोङो उम गोदोनि समाव मबाइल गैयै समाव जोङो मोनसे खौरां लानो थाखाय बा मोनसे खौरां खोन्थाहरनो थाखायबा जोङो उम गोबाव सम नेनांगौ जायोमोन बा सोर ओ सोरखौबा थोनहरनांगौ जायोमोन बा ओ बा जोङो बाइकवास स्टिकजोंहायसो हरनो गोनां जायोमोन नङा होमबा नाथाय
औ नंगौ नोंथां
मबाइल फन मोननानै जोङो दा जोङो गुबुन बिदि खामानि माबा खौ हरनांला आरोखि जोङो नेनांला जोंहा दा उम जोङो साननै सानथामजों मावनो गोनां खामानिखौ जों मबाइल मोननानै जों दा सानसेनि बा एक घन्टा बा आदा घन्टानि गेजेराव जों मावनो हानाय खौ जों नुनो मोन्दों नङा होमबा दा बे जोंनि थाखाय मोनसे बिराद मोजां। जोङो गोजान गोजानाव थायोब्लाबो न'निफ्राय जोङो गोजान गोजानाव थायोब्लाबो बिमा बि फाजों आरो आलदा आलदा थायोबाबो जोङो मबाइल फननि जेरै जोङो भिडिअ कल खालामनानै बा फन खालामनानै जोङो ओ जायगायावनो थानाय बायदि जोङो रायलायलायनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
ओ दा बे जोंनि थाखाय मोनसे मोजां आरो ओ आथिखालाव नोङो मबाइल नङाबानो दिनाव खाना होननाया नंगौ नोंथां।
औ
मानो होनोबा ओ मबाइल गैयाबा दसेया मबाइल गैयाबानो जोङो माबा मोनसे खामानि मावनो बावनाय बायदि मोनो नङा होमबा?
औ औ
खोनादों नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां
औ उम आरो उम आरो मबाइलजों जोङो ओ इन्टा मबाइल इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो गोबां जों जोंनि रोंगौथि फोरखौबो जोङो ससियेल मिेडियानि गेजेरजों फोरमायनो हायो आरो माखासे जों रोङै बुस्थुफोरखौ जोङो म इन्टारनेटनि जेरै जोङो सोलोंनानैबो लानो हायो सोलोंथाइफोरखौबो जोङो मबाइलनि गेजेरजों जों नागिरनानैबो लानो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
आरो बेराफारसे बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ माखासे ओ मबाइलखौ जोङो नुनो थांदों माखासे गाज्रि खामानियावबो बाहायनायखौ नुनो मोनदों आरो मानो होनबा जोंनि बे दानि उन्दै उन्दैनि गथ' फोरा‌ ओ मबाइल ससियेल मिडियानि गेजेरजों माखासे उम ओ नङै खोथाफोरखौ फोसावनाय बेफोरबायदिखौबो जों नुनो मोनो बा माखासे जों माबाखौहाय नुनो मोनदों मबाइल फनावहाय बिदि आथिखालाव जे अनलाइन गेम बा अनलाइन बेफोरबायदि गेम गेलेनायावहाय गफबनानै थानायखौबो नुनो मोन्दों बेराफारसे।
औ
आरो खोनादों नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां खोनागासिनोखा।
औ बेराफारसेथिं आरो बांद्राय मबाइल बाहायनायखौ नुनानै ओ मबाइल बाहायनायजों लोगोसे गथ'फोरखौहाय सोलोंथायाइयाव एसे दुरबल जानायखौबो नुनो मोन्दों नाथाय माखासे नों मोजां बिथिङाव सोलोंथाइ लानो थाखाय बा माबा मोनसे मोजां खामानि मावनो थाखाय मबाइलखौ नांगौबो जादों आरोखि दा
औ औ
आरो फिसा ओ ओ जों न'आव थानानैनो अनलाइन बिदि साख्रिफोर नागिरनाय माबा एप्लाइ खालामनाय बा माबा मोनसे ओ साख्रिफोरनि माबा एप्लाइ खालामनोबाबो जोङो मबाइल फन बै इन्टारनेट खौ जोंनो गोनांथि नांगौ जादों नङा होमबा नोंथां?
नंगौ
औ दे
औ
औ नोंथाङा खोनादों?
औ खोनागासिनो दं।
औ दा नोंथाङा ओ मबाइलनि फारसे औ औ नोंथां दा मबाइल फनखौ ओ ओरैनो मा मा फंनैसो गाज्रियाव बाहायनायफोरखौ फोरमायोबा मोजां मोनगौमोन दां।
औ इदिनो आथिखालाव माने बांसिनानो मबेलखौ मोजां गाज्रि माने मोननैयावबो बाहायसै आरो ना। थेवब्लाबो माने गारजियावहाय माने बांसिनखौनो गारजियाव बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो ना माने ओरैनो बेखारावनो माने बिदिनो भिडिअ' नायलाबाय थानाय बा बायदिसिना फोर नायबाय थानाय बेफोरखौ माने नुनो मोनो आरो ना। नाथाय आथि त' माने गोबां रोखोमनि जोंहा मा दङ' माने ससियेल मिडियावहाय माने फोरोंथायफोर दङ' आरो ना। जायनि गेजेरजों जोङो लेखाफोर ओ नि सोमोन्दै नायोब्ला माने जोङो सोलोंनो हायो आरो ना। मबेलनि माने इन्टारनेटनि मबेलफोरनि गेजेरजों जोङो बायदि रोखोमनि इउटुबफोराव नायनानै माने सोलोंनो हायो आरो ना। बबबा मोनसेखौ मानि जों खामानिखौ रोङाबा माने जोङो इउटुबनि गेजेरजों जोङो सोलोंनो हायो बा ससियेल मिडियानि गे जेराव जोङो सोलोंनो हायो आरो ना। ओ जायनि जोहै जोङो मबेलफोरखौ माने आथिखालाव ओरैनो बेखारावसो बाहायनायखौ नुनो मोनदो आरो ना।
नंगौ नोंथां।
एबा ओ मबेलावहाय माने जोंहा माने गोबां खाबु दङ' जेनेबा जोङो ओ ससियेल मिडियानि जोहै जोङो सस मेडियामाव माबाफोरखौ माबाफोर आखुफोर सोलोंनो थाखायबो जोङो ससियेल मिडियाव हाबनानै नायोब्लानो माने जोङो मोनथिनो बा रोंनो हायो आरो ना। आरोबाव जोंहा मा दङ' जोङो माबा मोनसे ओ आ मावनो बा माबा मोनसे सोलोंनो जोंहा नायनो थाखाय माने जोंहा ससियेल मिडिया दं आरो ना। बेखायनो जोङो माने ओ मबेलावहाय माने नायनानै थानांगौ। आथिखालाव मा जादों जोङो माने बेफोरखौ नाय नायनि अनगा मानि जों ओ गेमफोर गेलेनानै थानाय बा ओ मबेलाव ओरैनो बेखार भिडिअ'फोर नायगारनानै बा रिलसफोर नायनानै थानाय बा गेलेलायनानै थानाय माने बे मोनसे बेखारावसो सोलिनाय बायदि आरो ना। दा बेखायनो जों माने ओ मोजां खाबुखौ जेन माने मावनो नागिरनानै लानो गोनां जानां लानो नांगौ आरो ना।
नोंथां ओं।
अब्ला नोंथां ओ जोंनि सावरायनाय समाव जाबाय अ
अननानै इन्टारनेटनि सायाव सावरायनानै औ जोंहा समाबो जानानै फै नोंथां।
औ दे नोंथां।
औ बेबा दोनथ'नोसै।
दे।
औ।